हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादोंना औ मा खालामदों?
भइसखौ फिसा खोनादों नामा अ दङ ओरैनो
औ दा एसे थिगानो आंबो दंथ'यो नै ओरैनो
अ जा अ मा ओंख्रि जाखो
अ आं जाथ'वाखै
अ आतसा आतसा
नों जाबाय?
अ जोंनाबो जाथ'वाखैनो नै।
अ बिदिबा नोंथाङा दा फ्रि दङबा
औ औ
जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायो नामा दसे।
औ जायो दे सावरायजायो ओं।
ओरैनो सिम्पुल मोनसे आयदा लानोसै नङा होमबा गोरलै सावरायनो हानाय बायदि। बे बर'नि ओ जानाय लोंनाय बेखौनो सावरायनोसै नामा? औ।
औ
अ
दे बुंनायसै होमबा औ
औ बर'नि दोरोङारि जानायफोरखौ एसे सावरायनोसै ना।
औ सावरायजायो दे।
औ आं ओरैनो सुंद' बुंगोरनसै नङा होमबा।
औ दे बुं ओ
जानाय होनना बुङोबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा। जानाय आदार औ जोंनो सुबुं माहारिनो थांना थानो थाखाय जि मोनसे
औ
ओ जानो थाखाय आदार नांगौ नङा होमबा बिनिनो जों बर'फोरनि गुबै जाग्रा आदार होननानै बुङोबा जोंथ' ओंखामखौनो मोनथियोना। औ ओमफाय दा जोङो ओंखामखौथ' बिदिनो माइ आबाद मावनानै जोङो माइनिफ्राय माइरं दिहुननानै ओंखामखौ जाबाय नङा होमबा।
औ
आरो जोङो जोंनि गेजेराव बे ओंखामजों जानो थाखाय जोङो माखासे बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ'ना। जोंनि गोबांथार दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ' बेफोरखौ जोङो एकदम खम समनि गेजेराव रायखांनानै बा रायलायनानै फोजोबनो हाया आरो जों दा
औ नंगौ नंगौ
जोङो दोरों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबा बेबायदिनो बाथोननिफ्राय लानानै गोबांथार ओंख्रिखौ जोङो मख'नो हायो ना हमना ला जोङो। ना बाथोन गांजेमा बाथोन खुसेंग्रा बाथोन आलु बाथोन बानलु बाथोन दुन्दिया बाथोन बेफोरनिफ्राय लानानैनो जोङो गोबां ओंख्रिफोर दङ' हमना ला जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजि दोलोजों अमा नङा होमबा सबायजों दाउ आरो माखासे खारै ओंख्रिफोर लाफा खारै आरो मैथाजों नाफोर नङा होमबा गोबांथार दङ' जोङो आरो नाफाम जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेनेबा।
आरो बेफोर ओंख्रिफोरनि गेजेरावबो जोङो बेफोरनि अनगायैबो
औ
बै जोङो गोदो बर'फोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबांथार मैगंफोर बुथुमनानै जायोमोन दा बि
उम
बे ओंख्रि बुथुमनानै मैगं बुथुम बुथुमनानै जानायाबोथ' जोंनि दोरोङारि गियानावनो गोलैयो नङा होमा
औ औ
हमना ला जोङो मानामुनि लाफा सायख' खेरादाफिनि
ओ
आरो बेबायदिनो गोबांथार मैगं दङ' जोंनाव बेबायदि जोङोनो हायो दा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बर'नि एकदम मुंदांखा दोरोङारि ओंख्रिथार होनना बुङोबा अनलाजों दाउ सबायाइजों दाउ सबायाइजों साम' नारजि दोलो अमा बेफोरखौ मख'नो हायोना
औ नंगौ
दा जोङो न'खराव सोरबाफोर आलासि फैयोबा गोबावजों खनसे आलासि फैनायखौ मोजाङै जाहोहरनो बा फुजिहरनो बेखौ सिलायो जोङो बैफोर अनलाजों दाउ सबायजों दाउ बेफोर ओंख्रिखौ जों जाहोहरोना दा बेफोर आरो ओंख्रिफोरनि बेलायाव ओंख्रि जानायफोरनि बेलायाव बै जोङो माखासे दोरोङारि ओंख्रि हमना ला अनलाजों दाउफोरखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ हायो हायो औ। औ अनलाजों दाउखोना
औ।
औ औ जोंनि बर'नि सबसे गोथावसिन ओंख्रि होनबा अनलाजों दाउआनो नङा होमबा बे अनलाजोंे दाउखौ संनो थाखाय गिबियावनो माने दाउखौ जगार खालामग्रोना लाबो माय बेनि उनाव अनलानि थाखाय अन गुन्दै नांगौ जायो नालाय। जोंनियाव माने बर'फोरा गोदो बांसिन बै मा होनो बेखौ जोसा माइरंखौ बाहायोमोन आरो। दा जोसा माइरंखौ बांद्राय आबादबो मावनाय जाला नालाय जोसा माइरंखौ। खौ माने बांद्राय नुनाय जाला आरो बाहायनाय जानाया ओरैनो ओंखाम जाग्रा बे माइरं नर्मेल माइरंखौोननो बाहायो आरो जोसा जो संब बा साबसिन गोथाव जायो होनो आरो अनलाखौ बे माइरंखौ अन गुन्दै बानायनो थाखाय गिबियाव सोमनानै दोनबाय सोमना दोननानै माने दिं खियाव देनोोबा एबा माबायाव बे उवाल गाहेनाव देनोबा आधा घन्टासो सोमोननांगोन आरो नों बेसेबां बुरजा ओंख्रि संगोन बेनि उनाव सोन दोननानै नों दाउखौ गोदाग्रोनानै लाबाय जोंना ' बांसि न'आवनो थायो नालाय दाउफोरा न'आवनो हमनानै मान नानै ला आर बेनि उनाव अ ए रुइबाथाय माने बेखौ सुखांनानै फोरानना दोनबाय आरो दैखौ सर'नो थाखाय बेनि उनाव अनखौ आरामनो देनानै लाबाय दाथ' बे ओ मा होनो बेखौ आथिखालनि ओ ग्राइडार ओंखारबायना मेचनजों देनाय बे मेचनजों देनोबा थाखाय ाय माने अनखौ सोमलायाबाबो जायो आरो जास्ट सुनानै एसे दैखौो सर' होनानैनो देजायो। सोरबा सोरबाथ' डाइरेक्ट दै होनानै लाव लाव बानायनानै देखायो आरो। बेबायदिनो अन खौ देनानै लाबाय ओमफ्राय सारायाव माने आराम थाव होनानै बेदरखौ मोजाङै एवबाय आरो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें जाब्रां अनला ओंख्रियाव खिन्थु जाब्रां नांथारगो दे जाब्रां जिरा होनानै आराम बेदरखौ‌ एवना लाबाय फ्राम फ्राम जालायजासे बेनि उनाव बेयाव दै होना होबाय आरो दै होनानै जुदि नों खारैखौ होखानो गोसोबा होख जायो आरो खिन्थु गोदौनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो खारैखौ बेखौ होखाबाथाय माने माबानो गोलैनो नागिरो गोदौफावनो नागिरो बेनिखायनो माने एसे गोदौ होबाय आरो दसे सम गोदौहोखांनानै माने खारैखौ होना होनांगोन आरो होमबानिया माने बेदराबो थाब रुइबाय आराम जाबाय आरो ओंख्रियाबो बेनि उनाव मानेओ सोरबा सोरबा हालदैखौ खम होयो ओमफफ्राय हालदै एसे बुरजा होबा मोजांथार कालार जायो आरो गोजा जालाय लायो ना
ओं
ओं बेनि उनाव माने दे बेदराबो रुइबाथाय बिदिनो आरामनो जुदि एसे जब्बाथाय बेयाव अनखौ होनाबाय आरो बे अनखौ ओ‌ आगसि माने गारबाखौ एरबाय थाबाय ओम आग्राथिं लानानै फ्रि गोदौ गोदौनाय ओरै गोदौ गोदौ ना ग्लब ग्लबनो बेनि गोदौनाय गोदौनायाव होनांगौ आरो होमबानिया माने बे मिक्स जानानै लाद्रा लाद्रा जाया जुदि गोदौयावनो बि दैयाव ओरै जाव जाव होनो हायोबाथाय बे लाद्रा लाद्रा जाजोबगोन आरो गथा गथानो
औ
ओ बे अन गुन्दैखौ माने अनखौबो मा मा होनो बेखौ गोरानखौबो खायसे होयो ओमफ्राय खायसे आरो बे दैजों डाइरेक्ट होयो आरो दै गलायनानै जेरै मेसिनाव देनाय बायदिया बेबायदि देनानै लाव लाव बानायनानै होबाथाय माने साबसिन जानाय मोनो आरो आं आंबो बेबायदि बिदिनो होयो बेबायदि दइरेक्ट दै जि होफाबाथाय माने बे लाद्राखानो चान्स थायो आरो बांद्राय आरामनो होबाय आरो एरबाय होबाय आरो एरबाय आराम जायो आरो ओंख्रिया बरिया जाखायो आरो बे अन गुन्दै देनायाव बांद्राय जुदि मा होनो रग' रग' दोनबाथाय ओंख्रिया मोजां जायादि जानो ओ रग' रग' दोननाङा आरो एकम एकदम मिहि खालामनांगो होनोमबाना एकदम फ्रुट फ्रुट दोफो दोफो जालाय लायो आरो बेनि उनाव अनखौ होनायनि उनाव खनसे साखिबाय आरो खारैया मोजाङै नांदों ना संख्रि नांदेर नाङाखै जुदि मोजाङै खारै संख्रि नांजोब्बायबा बेखौ आरामनो साखिदो आरो अनलाया बिराद गुदुं जायो नालाय माने बेखौ आखाय फोराव साखिबाथाय थिफुंनो चान्स थायो बेखायनो खुरैफोराव साखिनांगौ आरो ओमफ्राय साखिबाय बेनि जुदि आराम जबजोब्बायबाथाय बेयाव बे खासारा बा सिजोनाव माने दुन्दिया बा पियास बिलाइफोरखौ एसे होना होबाथाय जाबाय थादो आरो बेसेबा गोथाव जाखाबाय बेनि उनाव
बेबायदिनो सङो आरो अनलाजों दाउखौ
औ औ
ङ
आथिखालावथ' गोबां सोलायनाय मोनबाय नङा होमबा? ओ अनला बेनायनिफ्राय लानानै आथिखालावथ' आरो खारैनि बाहायनो बे जोङो गोबां सुबुंफोरनो नोगोराव थाग्रा सुबुं फोरखौ जोङो सदाजों संनायखौ नुयो।
औ औ। नोगोराव खारै मोना नालाय औ औ।
ओमफ्राय खारैखौ मोन मोना नालाय बांद्राय बेनिखायनो सदाजों होयो आरो नोगोर फोराव माने दा बिसोरो सहराव मोननाय खारैखौबो मा बायनानै जानो, बेबा मानि फ्राय बानायनानै लाबोदो नङा होनबा?
बेखायनो बिसोर माने सदाखौनो इउस खालामो आरो गामिफोराव मोनबाथाय लाना फैबाय मोनाबा बे सदाखौनो इउस खालामबाय आरो। सदाजों संनाया खिन्थु गोथाव जाया आरो, जों माने जानो सुखुनाय नङा जों बर'फोरा सदाजो संनायखौ। गोथाव मोननाय नङा बे टाउननिफोराव उफाय गैयैयाव जायो आरो बे सदाजों।
औ
खारैया खारैआनो मेन बे जोंनि सबायाइनि माबाजों बानायनाय बा थालिरनि मादाजों बानायनाय बे आथिया थालिरनि खारिया बिराद गोथावसिन जायो आरो।
औ
बयबो बुङो।
नंगौ औ।
औ बेबायदिनो अ अ औ।
गोदोनि बे ओ आबै आबौ मोननै समाव संनाय ओंख्रि फोराथ' गोबां बेबायदिनो मोजांसिन जायोमोन नङा होमबाना?
अ औ ओं साबसिन जायोमोन।
बर'फोरनि जि जोङो दा मुंदांखा अनदला ओख्रिखौ रायलायबाय ना? बेखौ जोङो रायज्लायबाय दङ बेथ' जोंनि गेजेराव एकदम बर' समाजजों गोथौ सोमोन्दो गोनांथार मोनसे ओंख्रि नङा ओमबा जाय जोङो बरनि हाथासुनि हाबायाव बाहानाय जायोना? हाथासुनि नि हाबायाव' जो अनला ओंख्रि गैयाबानो जाया नङा होमबा?
औ जाया।
बे समाव जोङो दा आरो बे हाथा सुनिनि अनला ओंख्रि संनाय समावथ' हालदैबो होनाय जायाना।
औ होनाय जाया ओंहो।
औ बै समनि ओंखाम ओंख्रिफोर खौ हिन्जाव गोदानखौ हारसिङैनो संहोनाय बे
औ
हिनजाव गोदाना फैबाय थानाय समाव रायजो जानायनि बेलायाव दुखु खस्थ खैदां खै सहायनो हागोन हाया बेखौ आनजादनि थाखायनो बेफोर हाबाफोरखौ मावहोनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ औ।
अनला ओंख्रिआ आलासि सिबिनायजों लोगोसे बे हाबाखौ नायोब्ला बर'फोरजों गोबां मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां मोनसे
औ औ बे आरो ओ फार्स्ट माइरं मोनजेनन्नाय जों आबाद मावखांनायनि उनाव फार्स्ट माने माइरंखौ गोदान जाजेननायावबो जोङो फुजा मोनसे होयोना ओंखा खाम गोरलै बा नेेवन होननाय बेयावबोथ' माने अनलाखौ जाथारनांगौ जायोना जा थारो माने दास माने सबायफोरखौ जाग्रा जाबाय थेवबो एसे नांथारो आरो बे अन गुन्दैखौ एसेबाबो होथारनांगौ। जायो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि फुजा होनायफ्राव बेखौ नांथारगौ जायो आरो। उम
आरो ओंख्रियाबो नै दा माइरं बोराइनि जानायजों बै गोरलै ओंखार जोमनायाव जानायजों बिराद दिडिफारेन्स दं बायदि मोनदां।
अ डिफारेन्स दं ओं बिराद गोथावसिन जायो आरो बे गोरलैनिया ओम औ औ।
आरो बे समाव जोङोथ' अनला बे माइरं गोरलैनि अनलाजों लाइ फाख्रि होलायनानै जोङो दाउ खौ संबा बेराद गोथाव जायो।
ओं बा आलाय फाख्रि होबाथ' आरो ओं। बेनिया आरो इसे आलदालाय लाइफा
औ अ बिनि संनाया प्रसेसा एसे आलदा ना?
औ औ। माने बेयाव आरो फार्स्टआवनो लाइखौ फिसा फिसा हानानै माने खारै डाइरेक्ट लाइखौ होनानै खारै होनानै माबानांगौ एसे खोबना दोननांगौ ओमफाय बेनि उनाव एसे बोखारना नायनानै जुदि दैया एसे रानहांं जाबा दै ओं खारो नालाय लाइाया होनाय लोगो लोगोनो अ'राव अ बेनि उनाव खारैखौबो होखानानै माने खोबना दोननांगौ एसे। बेनि उनाव बेखौ माने एकदम नाग्लिनांगो आरो नाग्लिनानै एकदम दोलो दोलो गेब्ले होजोबनांगोन जुदि खारैजो होआलासिनो थावजों माबाबाथाय बे लाइाया बे जेरै हादो बेबायदि